हेलौ औ नोंथांनो कल हरनायनि जाहोना जानदों। थांजो फंसे बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां बुं
ए मा होनो नोंथांनाव आङो मोनसे मा होनो सोंलु सोंनो नागिरदोमोन। बे सोंनायानो जाबाय मा होनो नाफामखौ जोंनि बर'फोरनि मोनसे खाजा नङा होमबा बेखौ बोरै बानायनाय जायो जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जेरैहाय जोङो नाफाम बुङोब्ला बरनि गुबै जानाय ओंख्रि ख्रियाव जों फानो जेरैहाय जोङो गोसोखांनां गोन गोदोनि समाव जों नाफामखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोन नाथाय दानि जुगावथ नाफामखौ जोङो मोनला एबा सिनायलानो होनजायो गोदो जोंनिया माबायदि जायोमोन होनोबा ब्ला नाफामखौ जोङो नानि आंखाल गैयिनि थाखायसो जोङो थिनानै जानो थाखाय जोङो नाफामखौ बानायनानै दोननाय जायोमोन। जाहाथे जोङो नाफाम बानायोब्ला उननि समाव ना मोनोनि समाव जोङो जेन नाफामखौ ना महरै जोङो जानो हायोना बेनि थाखाय जोङो नाफामखौ बानायनानै दोननाय जायोमोन दा नाफामखौ फामखौ माबायदि बानायो होनो ब्ला उम गोदोयो आबै आबौ आबौ मोना ओरैबायदि ना मोनोमोन दुब्लि फोथाराव ना बेखौ बिसो हमना लाबोनानै जा खिनाखौ उम जानो हाला ना ओंख्रि संनानै बा एवनानै जानानै आग्लायनायखौ बिसोरो फोरानदब नानै दोननोमोन ना ओमफ्राय नाखौ जोङो जेब्ला फोरान दब नानै दोनगोन अब्ला बे नाखौ बिसोरो थास बुगाजों नाफाम महरै बानायोमोन। जेरै जोङो थासखौ नाया जेरै इसे रानदबबाय ना फोराननानै बेखौ साफा सुनानै इसे बे रानदबबाय अब्ला जेब्ला नाया रानदबगोन अब्ला थास बुगा हाग्रानियानो जा गायनायानो जा ना जेखिजाया जाया जोङो थासनि थारा एबा थास' बुगाखौ जोङो हानानै लाबोनायखौ नुयोमोन। आरो बै थास बुगाखौ खौ जोङो हाना लाबो खांनानै बिनि बिगुरखौ गारनानै जोङो आथा राननो थाखाय ना थासआ जिहेथु मानो बिनि आथाया मानो नालाय। बै आथाखौ रानहोनो थाखाय बिसोरो उम जिरनानै आरामसेनो उम सानदुंङाव सानसेनि थाखाय फोराननानै दोनोमोन। आरो जेब्लानोखि आ थास' निफ्राय थारानि आथाया रानो अब्ला अब्ला बै नाफामखौ जोङो ना गोरानजों देनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना जेरै जोङो ना गोरानाथ' थाब गेब्लेया नालाय बेखौ जोङो गेब्लेहोनो था खाय दिंखि एबा उवालाव जोङो मा खालामोमोन देग्रोना लायोमोन बेनि उनावसो जोङो थासखौ होनानै जोङो। नाफाम बानायनायखौ नुयो जेब्लानोखि जोंनिया गेब्लेगोन ना ना नाजों थास जों मिक्स खालामना देना गेब्लेगोन अब्ला जोङो गोबाव समा लागैबा गाज्रि जायालासिनो नाफामा थानायनि थाखाय जोङो। उम हानि दो हानि दो दोख्ला एबा औवानि हासुङाव जोङो सोनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन। आरो बै सोना दो नायावबो मोनसे जोंना मोनसे दंमोन दि जे जोंनि नाफामाव बार हाबोब्ला जोंना नाफामा गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
गाज्रि जायिनि थाखाय जोंना मा खालामोमोन जे बेयो जों गोबाव सम दोननानै जागोन जिहेथु थिनानै जाग्रा मोनसे नाफाम ना? बेखौ जोङो होथेनो था खाय जोङो जेखि जाया औवा बिलाइ बा ओ थालिर बिलाइजों जोङो होथेनानै आरो फिन खेबसेबाव बेखौ बेनि खुगाखौ हाजों लिरथेफिननानै बार हाबिनि थाखाय खालामना दोननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। ओ ना फामा जोंनिया मोनसे ना सेवनाय बुंजायो ना जोङो ना सेवनायजों जोङो नाफामखौ खालामो बे ना सेवनायखौ जोङो नाफामजों खालामनानै जों थिना दोननो थाखायनो जोङो मा खालामोमोन जे बेयो सेवोब्लासो जोंना नाफामनि सादआ ओंखारो बेनि था खायनो जोङो गोबाव सम दोननायनि उनावसो जोङो नाफामखौ उननि समाव जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। ना नोंथां दाथ नाफाम होनो ब्ला जोङो बरफोरा गासैबो मिथिखायो ना बे-बेबायदिनो नोंथाङा जेनेबा दा सोलिबाय थानायाव नों माबायदि प्रेजेन्टाव नोङो माबायदि नाफामखौ जाबोनो मोनजाफेरखो बेखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन मा होनो दाथ' नाफामा जोंना मा होनो बर'फोरनि थाखाय मोनसे जिअ जिअटेक मोननाय मोनसे ओंख्रि नङा होमबा नाफामा बेनि थाखायनो मा होनो दा बयबो बे नाफाम खौ बयबो बर'फोरा मिथिजोबखाबाय आरो बेखौ संनाया जेरै नोङो फुं समावबो जानो हायो बेयाव गोबां मा होनो ना जेरै ना मोनोनि समाव जेरै बेखौ मा होनो हाननानै जानो हायो संनानै फुं समाव जेरै बेखौ खारै होनानै एसेनो बेखौ जानो थाखाय मा होनो गोथाव आरो फुं समाव जानो आरो सानसे समाव जेरैखो बांसिन बर'फोरा माब्लाबा बाथोन हिसाबै जायो आरो मालाबा मा होनो खारै होनानै ओरैनो रोसि जब जब खालामाबनानै ओरैनो रोसि बायदि जायो आरो बेखौ नाफामखौ आरो दा बांसिनानो गोदोनियाव जेरै बानायोमोन नाफामखौ जेरै आगोलो बोरै आबौ आबौमोना बानायोमोना दा बेफोर बानायनोसाय दाना आलादा बानायो आरो ना जेरै ना गिदिरफोरनिफ्रायबो बानायो दाना सिगां आरो ना फिसानिफ्राय बानायोमोन दा गिदिरफोरना बानायनानै मा होनो बांसिन ओरैनो भयामफोरावनो जेरै सिगाङो औवानि फोराव दोनोमोन दा हानि दोफोराव दोनोमोन दाना मा होनो भयामफोरावनो ओरै ग्लासनि बयाम फोरावनो सोनानै बानायना दोननाय जायो आरो
उम उम
खदा
जेरैहाय जोङो ना दानि आरो गोदोनि नायनो थाङोब्ला जोबोर दिफारेन्सखौ नुयो आरोना जेरै जोङो गोदो बांसि सिन मा जायोमोन जोंङो बिलो बिगोमा बा दुब्लि फोथारनिफ्राय हमना ला नाय नाफोरखौसो जोङो नाफाम बानायोमोन नङा होमबा नोंथां। नाथाय दानि ओ दानि जुगाव जोङो फुख्रियाव बा सोरबा सालानि फिसिनाय ना गोबां आदार होनानै बा जोङो गोदो मोनला माने ना गोदो जेरैहाय बिलो आलादा जोबबाय हाखराव जोङो आल जायखि जाया जेबो हाग्रानि रोदा बा बिलाइ बेफोर मोनजायो नाना दडायरेक्ट जोङो मुलिजों फेदेरनाय आरो आदार होनानै जोङो फेदेरनाय बे फोरखौसो जोङो नाखौसो जोङो दा ना फार्म बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आर रैना जेरैहाय जोंना आबाद थिलियाव जोङो फोथाराव ना मोना होनोब्ला जों आबाद थिलियाव गोबां हासार होनानै जोङो रासायनारि हासार होनानै जोङो आबाद फसल दिहुनन्नायखौ नुयो। बेनि थाखाय जोंनिया खानस्रिजों लोगोसे ना खांख्राइ एंखावरि गांजेमाना बायदि बेफोरबो जोंना गोमालांजोबनो हमबाय। एनि थाखा खायनो जोंना आरो ना फाम जानायनि हुदायाबो जोबोर खम जालांनो हमबाय‌ जिहेथु जोङो मानसिफोरा दानि दानि मुगानि मानसि फोरा गावनि खामानिखौल' होसोयो ना? जो जोङो ना खांख्राय हमनानै जोंहा जानो थाखाय सम गैला नाफाम बानायनानै दोनथुमनो थाखाय जोंहा सम गैला बेनि थाखायनो जोंना मा जालांजोबबाय जे जोङोनि दोरोङारि ओंख्रिफोर खौ जोङो मोनफा मोनफा बावगारबोजोबनो बा खालामनायखौ जोङो गारबोजोबनाय जों नुनो मोन्दों ना जेरैहाय जोंना दा नाफाम बानायनो होनोब्ला जोङो ओम बायनानै बायनानै जानायखौ जों बांसिन सानो जे दा जोंना समाबो खम। खामानिनि ओ खामानिखौ जोङो नाफाम खालामनो थाखाय जोंहा समनि आंखाल बेनि थाखाय जोङो दडाइरेक्ट जा मोनो बेख खौसो जोङो बानायनानै जायो जेरैहाय आरोबाव ओ नाफामखौ देनो थाखाय जोंना दि आखाजानाय फैबायना जेरैहाय जोङो मेसिनजों उन ग्लिनाय ना लाइनजों उननाय बेफोरबायदिखौसो जोङो बाहायनायनिफ्राय जोंहा मा जालांबाय जोंनियाव देनानै जानाय बा ग्रोनि दोरोङारि मुवाफोरा जोंना मोनफा मोनफा गोमालांजोबनो हमबाय बेजोंनो लोगोसे जोंनिया मा नाफाम ना नाफामाबो जोंनिया गोमालां नो हमबाय जिहेथु जोङो खारैजों नाफामखौ जानाय जायो नङा होमबा नोंथां बर'फोरनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरानो जोंना मा जाखायो खारैजों बानायनाय खारैजों बानायनायबा जोंहा खारै बानायनायाबो जोंना मा जाजोबलांबाय जे खारैनि जायगायाव जोङो सदा ना बेकिं स सदाफोरखौसो जोङो बा हायनो हमबाय जोङो मा मोनसे ओ ओंख -ख्रिखौ गेब्लेहोनोब्ला जोङो खारैनि सोलाय जोङो मा खालामो बेकिं सदाखौ होनानैसो जोङो ओंख्रिफोरखौ गेब्लेहोना जानायखौ जों नुनो मोनो ना जिहेतु जोंना ओम सुबुं अनजिमाया बांनायनि बांनायजों लोगोसे जोंना हा हुवा थास हा हु थाइजायगा गासैबो जोंना मा जादों इसे इसे खममाय लांनो हमदों बिनि थाखायनो जों मा जे बिफां लाइफां दानफायन'नै न' लुनो हमदों बेनि थाखाय जोंना थालिर बिफांनि आंखाल जा जानानै फैयो आरो जि थु जोङो थालिर बिफांजोंसो जोङो खारै खौ बानायो नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखायनो जोंना दा खारै खारै बानायनो थाखायबा खारै जिरनो थाखाय जों थालिर बिफांनि आंखाल आखाल जानायनि थाखाय लासै लासै खारैयाबबो गोमालांनो हमबाय दा बे लोगोसे जोंना खारो खारैनि जायगायाव बेकिं सदा हायो बा ओ दुब्लिफोरनिफ्राय ना हमना लाब जायगायाव जोङो गुबुनफोरा न'आवनो मुलि होनानै फेदेरनाय बा फिसिनाय नाफोरखौसो जोङो बाहायनो मोनदों ना। बेनि थाखायनो जोंना लासै दैलास नाफाम होननायाबो गोमालांगोन बायदिखौ जोङो नुहुरो आरो ना। जेरैहाय ओ नाफाम जानायफोरखौ फोरा जोंना नाफाम होननानै बुङोब्ला नाफामखौनो मिथिया खायफा खायफा गथ'फोरा।
औ मिथिजालांबाय औ।
औ। दा नोंथांजोंना रायज्लायनायनि समाबो जोबबायना।
औ। औ दे दे होमबा औ।
सै नामा
औ जासिगोन दे अ अ।
जासिगोन ना।
औ गोजोननाय थाबाय।